खोनादोंना?
खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों
औ थ' होनब्ला जोङो दिनैनि माइ आब दिनैनि आयदाखौ माइ आबादनि सायाव रायज्लायदिनि नामा
औ औ माइ आबादनि सायाव
औ नोंथांमोननि ओनसोलाव दा दैज्लां बोथोरावहाय मा मा माइ आबाद गायनाय जायो फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ जोंनि ओनसोलावथ' माइ आबाद सालि माइ बेनि उनाव माइफोरनि मुं होनो ब्ला माइब्रा गै
खोनायासै नोंथां हेलौ हेलौ
हेलौ खोनायासै माथ
खोनाया सै नोंथां
औ खोनाफिनबाय दे। औ औ ओ माइ आबाद होनोब्ला जेरैबायदि माइब्रा, जोसा आरो मा होनो माइसालि आबादफोरखौ मावनायखौ जोंनि ओनसोलाव बांसिन नुनो मोनो। जे माइ ब्रा होनोब्लाथ' मा होनो जोंनि बर'फोरनि थाखाय मोनसे जोबबोद एंगारथावनो हायि आबाद नङा होमबा नोंथां?
ओं
जेरै बे आब बे माइजोंनो फिथा सौराय आरो गोबां रोखोमनि फिथा बानायनानै जायो नङा होमबा?
औ लोगो फोरबो फैब्ला आरो।
औ बेनिखायनो बे आबादखौ मावनाय जायो आरो जोंनि गामि ओनसोलाव।
ओं मोजाङानो दे।
ओ बिदिब्ला दिनैनि सावरायनायखौ बे समावनो दोनथ' जासिगोन नामा नोंथां?
औ जासिगोन दे।
औ दे होमब्ला।
औ